फंबाया खोना हादों ना?
औ औ खोनादों खो
औ।
बोथोरा मोजाङैनो दंना?
बोथोराथ' दा अखा हाहां
अखा हाहां हाहांङैनो दङ। औं दहाय सानफ्राव हादोंमोन नामा?
खोनादोंना आदाया?
खोनायाखै।
ओ खोनाबाय
औ खोनाबाय।
अ बोथोरा दा अखा हाहां हां एसे ओ दुइथा थिनथासोआव हादों हानायालाय।
ए बुरजा हादोंमोन?
बुरजायाथ' दसे एक घन्टासो बिराद गो सायानो हादों होननायलायहाय ओमफ्राय दा हाथ'वाखै द समावहाय।
ओ ओ फंबायमोनथिं एम्बु मोननोना मोना? एम्बुखौथ' ब-बर'फ्रा बिराद जायो।
ओ बिराद एमबु नागिरगासि
नागिरगासिनो मानसिफ्रा। बाजारावबो फानो नामा बुथारनानै?
बिदिथ' फाननाय जाया बाजाराव
जोंनिथिंजाय फानो बुथारनानै।
सा सा।
ब्रो सारिस' थाखा केजि।
उम आं खोनादोंमोन खोनानायालाय जायगा लायै जाय गा माने एम्बुखौबो बेबायदि बुथारनानै हमनानै फानो होननानै आंबो खोनादों खोनानायालाय आरो आङो मोगथाङाव नुफेराखैबाबो आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों आरोना खिन्थु बियो माने एसे माने माबा गनाय
गनायजाथाव नङा खिन्थु जोंनि मानसिफोरा माने टाउन आरो गामियाव थायो नालाय गामिनि मानसिफ्रा बुथारबाय। टाउन मोखांनि बाजार हाथायाव टाउनाव थानाय सुबुंफोरनो बर' सुबुंफोरनो लानानै फैसै। बायनानै जानसै बिसोरो बिदि जायो आरो। दा बिनिखायनो बिदि जाग्रा थानायखाय सिथारनानै फाननायफ्रा माने सोलियो आरो जोंनि ओरैजाय।
ओम।
जानोलाय बिराद गोथाव जायो खिन्थु एम्बु बेदरा।
ओम। फंबाइयाबो सिथारो नामा? सम मोनब्ला।
सिथारो आंथ' आंथ' बेबायदि एम्बुखौ बुथारनायालाय बुथारो खिन्थु सेलायनो रोङा आङो।
खो-खोनाफैयाखै।
माने दा सेंग्रासो नालाय।
औ खोनाबाय?
खोनायासै खोनायाखै।
खोनादों?
खोनायाखै मा-मा-मानोबा फिसा खोनाफैदों आवाजखौ। हेलौ
अ खो-खोनाबाय ना?
औ खोनाबाय।
आ। ए आं ब्लुटुथ कानेक्ट खालामदोंमोन माने ओमफाय अ एम्बुखोलाय बु थारबाय बुथारनायालाय सेलायनो रोङा बे मोनसे खामानिया माने जाया।
ओं ओं ओं। गिदिर खामानि नोङा मावबाय थाबा रोंगोन बेफोरबायदि खामानिखौबो।
उम सिगां दाख्लै जोङो माबा बे एसे एसे बेलेग जायगायाव दंहैयोमोन आरो आङो। बे समाव जाबाय जों उहुम दस किजिसो हमनानै जाबाय।
अ ओमबाथ' बुरजायानो मोनदों। ओरै नोंसिनिथिंजाय
खोनादों।
ओ बर' गामिया बुरजा दं ना एसेल'?
बर' गामियाथ' नायनो थाङोब्ला ओरैजाय ओ उम नै बै माबा जायगायावसो जोंना ओरैजाय हाजो सेर सेर से र सेरथ' बर' गामि होननानैथ' मिथिखायो दा बे हिसाबाव माने ओ बांद्राय स्कुयेर फिडबो नोङा जोंना नैबे बर' गामिया हा बिस'नाथ बे हालामाव कमैब्लाबो गुबुन
गायाव ओ गुबुन हारि ओ मा मा हारिया थां ओ जयै थांनानै दङ? माने संसार जागासिनो दङ?
ओरैनोथ' जोंनि उसुंसे ओरैनोथ' जोंनि गामियाव नांजाबनाय
खोनादों। हेलौ
हेलौ।
हेलौ ना आदा
औ, खोनादोंना आदा?, औ खोनादों बुं।
उम नसुंसे सोङोब्ला कार्बिफोर दङ ओमफ्राय आ दिबासिफोर दङ ओमफ्राय ओरैजाय थाउनावहाय थ' आरो मा बुंनो आरो असमियाबो थायो बि बि-बेंगलिबो थायो बिहारिबो थायो। दा माने खाथिथारावहाय सोरांबानो लोगो मोनलायलायनाय जाथिया खार्बिफोर आरो।
उम मा मा मा हारि?
खार्बि खार्बि।
अ आदसा आदसा आदसा।
खार्बि मानसि नुफेरगोना नुफेराखै?
सिनि ओ रावखौबोथ' रायनो हागोन।
रायलायनोथ' हायो हानायालाय इसे एनै हायो हाद्रायिबो नङा। बुजियो बुजिनायालाय।
औ आं हले बिथांमोनजों लोगो मोनलायफेरनाय जायासै। बे आरो बे नि रावै रायलायनायबो खोनानायखौनो आं मोनफेराखै आरो। मोनबाय जानांगौ खिन्थु आं हमनो हायाखै।
उम। कार्बि भासाया ओरैबायदि मोनसे राव माने क्रिटिकेल माने एखेबारे माने दुनियानि वर्ल्डआवनो माने जोंनाबोथ' मोनसे इउनिक नालाय बिसनाबो मोनसे बिराद ओम मोनसे इउनिक माने। माने बुजिस्राया माने जेबो।
ओं
ओरैनो
अ बिसिनियाव खुलुमबाय होननाय खौ मा माबोरै बुङो फंबाया मिथियो नामा? जों बर'आव खुलुमबाय होनोबा खुलुमनाय जासिनायखौ मिथिनो हायो। बिसिनियाव बे खुलुमबाय होननायखौ मा बुङो?
काबि रावआवहाय खुलुमबायखौ कारदम होनो।
खोनायासै?
कारदम कारदम।
आरदम
आरदम नङा कारदम औ औ कारदम होनो कारदम।
अ
उम
जोबोद मोजां फंबाइआ फंबाया ओ खोन्थाहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
साबायखर। ओमफ्राय आ बिदिनो गोबां बेबायदि दङ ओ नोंथां जेरै बर'आवहाय नोंथां होनो जे
एसे गोरा रायलायलाय खोनाया खोनाया जाफैदों आंनाव।
अ खोनाबाय आदाया?
औ खोनादों।
कार्बियावहाय जे बरआव जे जोङो नोंथां होनो बे दा बि बिसोरनियावहाय नांले होनो आरो।
आदसा
अ नांले होनो।
ओ दे जाथ'बाय बिसिनिफ्राय जाथ'बाय जों गुबुन गुबुन सोंथि खालामफिनसै आरोबाव जोंनि ओ बे थानाय बर'फोरा बिसिनि थानाय बर'फ्रा। बांसिनै मा मा राहायै थानानै दङ?
उम
मा मा मावो?
माबायावहायथ' ओरैनो बांसिनानो आबाद मावो बेनि उनावहाय
उम
बांसिनानो आरो हाजिरा मावनानै जाना जाग्रा मानसिफोर दं आरो जोंनियावहाय।
आतसा आतसा गावजों गाव ज' बेनाव फाला बदल मावो ना?
औ औ औ जेनेबा
गुबुन गुबुन हारिनावथ' मावहैया?
गुबुन हारिनाव इदि मावहैफेरा माने कार्बिफ्रासो जोंनियाव मावफैयो।
अ।
बिदि आरो माने खिन्थु बर'फ्रा मावहैया माने। दिनैसिमबो माने बेबायदि मावहैफेराखै आरो जोंनि साइडआवहाय बागानबो दङ। न'खरनै न'खर थाम जोंनावबो बागान दङ ओमफ्राय न' खाथियावहाय बिदिनो दस बार' बिगा सोरनावबा सोरनावबा त्रिस बिगा फन्द्र' बिगा बागान दङ बिदिनो सोरबा सोरबा बागान खेथि खालामनानै जायो सोरबा सोरबा मास्टार साख्रि दङ साब्रै साबासो दङ। बेनो आरो
ओरै नोंसोरनि साइदआथ' साहा बागानबो गायो खोमाना?
औ जोंनि साइडआवहाय फ्रायानो ओरैजाय साहा बागानानो गोजा।
उ बर' बर'फोराबोथ' बेबायदि आबादखौ मावो।
मावो बिराद ओ मोजां मोजां आइडिया लानानै मावगासिनो आरो जोंनि बर'
औ औ ओइ किजिसेयाव बेसेबां ओ बेसेनाव फाननो हायो।
ओरैनोथ' सापाता केजियाव माबा मोनो हायेस्ट दामा सल्लिस थाखा।
सल्लिस थाखा ना हलसेल प्राइस ना रिटेल प्राइसआव बेयो फेक्टरि हलसेल प्राइस
औ औ ओमफ्राय बिदिनो ओ एक टन गाहाम ओंखारो मालाबा समावहाय माने फायखारिफ्रा लाङो आरोना सासेनावथ' बेबायदि ओंखारजाबा
दे ओमबा ना आदा औ औ दे